हेलौ
खोनादों ना खोनायाखै?
खोनाबाय?
माथो सिरि
जाबायदा?
औ
मा खालामदों?
दङ ओरै ओरैनोसो रायलायदोंमोन आं दासो।
ए जाबा नों माबाखौ आं जा दुखु मोननानै दं कित मोनाखिसै बेस्रा आं
मा
टिकेट मोनाखै आं बेस्रा
नोङासो मानो लायाखै थाबनो
मोनथिया
लानांगौमोन ना
नांला थांला आं
जाहा नोंनि फेभरेट बेन्डमोन दा?
थांलां
बेसरा नोंहा लोगोफोरा थाङा
लाबाय मालाय
बायना हरदो दे
हानायमोनबाथ बायना हरगौमोन
ए नोंहा थां नोंहा थाङा ओमफ्राय
आंहा कनथ्राक्ट थांनो अकार गैखाया गोदोनिफ्रायनो थांनो लुबैबाबो मोनखाया ओंखायनो नागिरा आङो
मोनो मोना
फैसायानो गैखाया जेराव ओंखायनो नायां
दुखुनेस
नायबा दुखु मोनो ओंखायनो नाया
ओम गावनाव सोरबा फा माबा हर फानफिनबासो बायनोसै
ओहो बिदिबाथ बिदिबाथ' बाय माहोनो बारासो जानसै ना
माने खायफाया लकेलनिफ्राय रा लकेलनिफ्राय सोरबा थाङाबासो
औ औ माबायोना
बिजि जाबाय आं सेम प्राइस हरफिननोसै होनबासो ओरैनोबा लाला
थांदो नोंस्रा
सियर नङालै आं थाङाबाबो अरजाया माबा नङा जास्ट बे एसे माबा जायोना
मा जायो
थांनो लुबैयो आरो मा
बेखौलाय लुगैखायो कालसारआवनो थांफेराखै आं मोजां ओं दाबो
ए उनाव थांदो उनाव थांगोन एक्सट्रा मोनबा थांगोन आरो मा
अे-बेसे आङो साफु फेद जाहैगोनदां कनसार्टआव
एक्सकिउस मि
दाख्लै माबा बेयावहाय फ्रिनि मा होनोमोनलाय बे माबाया औ स्टेसननिया
उम
बेयाव फ्रिनि माबा हो होदोंमोन ना बिसोरो एन्ट्रि बेवहाय माबा सनदरामोनजों थांनायदोंमोन आं हां लानो हायासै आंहा ओमफफ्राय
फ्रिनि दा मानसि गाोबांबो जायो
ओरैनोबाबो बुरजा जाखायोना
बुरजा जाखायो औ
ओमफ्राय आं माबायावसो गाखोनानै थाबाय माबा गाखोग्रा दंमोन ओरैनो एसे हां मोनासै नालाय गोजावसो गाखोनानै थाबाय
उम बिदिनो जाखायो
अक्सिजेनखौनो मोनला मोनला बायदि दि मोन्दों मिथिबाय
जायो बिदिनो औ मानसि गोबांमोन ना
बिसनि सिगनेसार आरि लांफैनाय अटग्राफ लांफैनाय आयु नारखे नारखा मानसिफ्रा आंहाथ बिदियाव गैखाया नालाय गोजौ आवसो गाखोना थाबाय ओंखायनो
मेथेलना बांसिन गोदावसोराव जागासिनो होनबाबो माबायस बुलायखायोसो माबायानो मोसानायानो
फोरा बिदि पास आउट जालायोना
ओम
हां मोनिखायनो
अक्सिजेन थें लाना अक्सिजन मासे लानानै थांफा जामबा गोजौ मानसि गोजौफ्रा मोजां आंहायथु थुना ओंखायनो दिगदार जायो
औ
थांनायानो जागोनना जानायनंला
हेल
वान फिफ्टि ना फरटिआवसो सफैदों
हय
वान फिफटिना थारथियावसो सफैदों
उम गैला अब्ला सारसआनो स आदथायावसो फैखादों कारेन्टनो दहाय
मा टाइमाव सिखारखो नों ओमफाय
होम
मा टाइमाव सिखारा
आथियावनो सुखादोंमोन
नोंगौ एक्साइस किउस मि एक्सकिउस मिखौ मा होनगोन आंखौ अननानै एक्सकिउसमिखौ मा होनगोन जोंनि जोंनि भाषायावब्रा
एक्साइस किउस मिखौ मा होननांगौ ओ इसे हगारलाय होननाय
आंखौ दसे हगारथ
हे है देना एसे एसे एसे हगारलाय बिदि होनगोन दां इसक्सइ किउस मि
एसे हगारनायाव उइयेद खोनागोनना दा
बोरो साइद होलाय होनलायदोब्रा
हा
थोद एस किसमिनि वदआनो गैया
नों जाम्बि
हो हो
नों मोजां नङा
मानो
नों आनो टिकिट बायना होआखै
बायनो हाबा बायना होगौमोन होनखाबायना गैयानो
खाहासे लिखे आवो मे
बैनिफ्राय
सोर बैनिफ्राय
बैयो
सोर बैयो
नोंना बैयो
उहासे
बिहै नोंहा
नोंनाव बिखाबाय दा
सिनाया आं रावखौबो
जा बारुरु
दिनैथ' रावबो गैबौआसो न'आव
हो
हाबायाव अमा जादों
बै माबाथिं बावबोबाय आं
मा माबाथिं बेलाय हा
बांगालदबा साइदथिं जाय
ए सोरनिथो
मोनथिया आङो सोरबा खृस्टान मेम माबानि मानसिनि
माला फैखो?
हो
माला फैखो?
अ माला फैखो
जानो ब्रा
हा
हाबा जानो माला फैया होनदां?
सोर
मामि बाबा
दासो थांदों
ओ
बावाखै बावाखै माने बावबाय एसे
सङो
आ बादों जानोनो लामा खान्दायसो नायगासिनो आंहा
अमाबा जाया
मेंंग' थाइजौ जादों
ओमफाय
थायजौल' जादों
जाहैदो
लाबोदो।
जादोंनो गायनांगौ जोंहा खावसे
दंखायोना आनलिमिटेड।
मा होनोमोनलाय बेसा ओ थाइजौ खहेना माहोनो मोनथिया
उम
बेबो गायनांगौ ओं जोंनाव जेबबो गैला ओंखायनो बाबायसो आङो
थाइखंस्रि दंना थाइखंस्रि दंना
लिचिबो गायनांगौ मैगंबो गायनांगौ लिचियाबो जा गिदिर दंमोन जोंना बेवहाय फेसा
ओमफाय
माबाबायना फिफाङा बोरायथारबायमोन ना ओमफफाय दानफायबाय
बिफाङानो बोरायबायमोन ओमफफाय थाइजौआबो बैथिंआ बोरायबायमोन ओंखायनो दानफायबाय
हम
दा गोदान गैला
बानायदो
खोलोम होनानैसो लाबोनांगौमोन सोरनिखौ मोननो बिदि
बायदो
बायनाया थाब थायालै गोबावजोंसो थायगोन।
नंगौ
गायना दोनफैजायो नैबिथिं लामाथिंजाय
औ आङो बेखौसो जानो थाइखंस्रिखौसो
जाहै
लाबो
नोंनो मानो लांनांगौ
नोंनाव दं नालाय बेखायनो
आंलाय मानो लांनांगौ
नोंनाव दं आं लायनांगौ आंलायनांगौ नामा
ओहो
जों दानबा दे होमब्ला थाथ
अ